मोनखां लादों
औ खोनादों नोंथां।
औ जों बिदिबा आं मा मानि बिथिङाव सावरायनो सानदों नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय?
जागोन नोंथां। दायो जोङो नोंथाङाथ मिन्थिगौ ओ आथिखाल एबा गोदोनिफ्रायनो दावबायनाया माने जोंनि एबा सुबुं जिउआव माबादि गोनांथि जाबोदों। थ माने जोङो दिनै दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
हेलौ
नंगौ माने दावबायनायाथ आथिखालाव जोबोर गोनां आयदा जानानै फैबाय। थ माने दावबायनाय खौ जोंनो मानो नांगौ आरो गोनांथिया मा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे मिथियोब्ला बुंनो हागोन मोन नामा?
औ आरो खेबसे नोंथाङा नोंथांनि सोंलुखौ एसे फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां माने ओ दावबायनाय माखौ बुङो एबा जेनेबा दावबायनाया माबादि जानाया मोजां एबा दावबायनायखौ मानो नांगौ बेनि गोनांथिफोरखौ बेखौनो माने सोंदोंमोन आं नोंथांनो?
औ दायो आं बुजिबाय नोंथांनि सोंलुखौ आं हमनो हादों।
नंगौ
आंनि बादिबा दावबायनाय होनोब्ला जों दानि बा आथिखालनि मुगायावहा जों बायदिसिना हान्था मेलानि राहाजों दावबायनो थाङो।
नंगौ
औ नोंथां जों ओरैबायाददि बुंजायो जाय हान्था मेला जेरै रेल रेलगारिखौनो होन बा रेलगारिखौनो होनबा जों मा बास फोरखौनो होनबा जों बिरनाबो थांजायो बै एर'प्लेनजों। औ बेफोर बायदिजों थांनानै जों दावबायनो थाङो जेरै जों आलदा हादोरसाफ्राव बेरायहैयो जोंनि हादोरसानिफ्राय थांनानै नङाबा जों जोंनि हादोरनिफ्राय गुबुन हादोरावबो बेराय‌ हैनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो जोंनि हादोरनि अनगा गुबुन हादोराव जोंनि आसाम हादोरसानि साखाथियावनो नांनानै थानाय जोंनि हादोर भुटान हादोरावबो जों थाङो दानिया जों जोंनि हादोरनिफ्राय बा जोंनि हादोरसानिफ्राय बेरायनो थांबा बा दावबायनो थांबा जों भुटान हादोराव थांनायावहा जोंनो मानिया जोंनि बे भटार आइडिखौ खौ नांगौ जायो नङाबा जोंनि आधार आधार आइडिखौ बा आधार नाम्बारखौ नांगौ जायो अब्लनियासो जों हाबनो मोननायखौ हाबनो मोनो भुटाननि सोरखारा जोंखौ हाबनो होयो भुटान राय हादोराव सिगाङाव जेब्ला कभिड नाइनटिननि पेन्डेमिक जादोंमोन अब्लानिया जोंनि हादोरनिफ्राय हाबोनायखौ बेहाय दावबायनो थांनायखौ बिथांमोना बन्द' खालामदोंमोन बेनि सिगाङावहाय कभिड नाइन दिननि सिगाङावहाय जोंङो जोंनो जेबो बेबायदि भटार आइदि नङाबा आधार कार्ड जेबो नाङामोन बिथांमोना जेबो चेक खालामामोन गेटआवहाय नाथाय कभिड नाइनटिननि उनावहाय बिथांमोना मोनसे नेमखान्थि बानायबाय जे जायफोर बिथांमोना दावबायनो थांगोन भुटान हादोराव बिथांमोना भटार आइडि नङाबा आधार कार्डखौ गेटावनो दोनथनांगौ जायो बेबायदि खालामनो हाबाय मानोना बिथांमोना ओ साखोन सिखोनै थायो बांसिन आरो मोजां जोबोद मोजां बिथांमोननि बारहावा आबहावाया आरो भुटान हादरखौ ओरैबादि बुंदों जे बुहुमनि माद आवनो भुटान हादोरा कार्बन फ्रि हादोर होननानै गनायथि मोनदों मानोना बेहाय गोबां बिफां लाइफां बिफां दं आरो बिथांमोना गोबां बिफां लाइफां गायबोदोंबो बा गायबाय थायो बोसोरावहा बिथांमोननि हादोराव मोनसे नेमखान्थि दंबा बिथांमोना जेसेबां बिफां दानो बिसांनिफ्रायबो बांसिन बिथांमोना बिफां गोदान गायनाय जायो आरो बेबायदि औ बेबायदिनो जों बेफोर नेमखान्थि बा बेफोरबायदि आबहावा भुटान राय हादोरनि मानसिफोरनि आखु आखुथायाइफोरखौ जों बेहाय भुटान हादोराव दावबायहैबा जों बेफोरखौ गियान मोननाय जायो बा जोंबो बिथांमोननि बेफोर बायदि नेमखान्थिखौ जोंनि हादोर आव जोंबो बाहायफैयोब्ला बा जों बेफोरबायदिनो खालाममोब्ला जोंबो एसे गियान सोलोंनानै जोंनि हादरखौ बिथांमोन बायदिनो कार्बन फ्रि बा जिखुनु सोलोंथाइ लानाय बेफोरावहाय जों मदद खालामनो हागोन होननानै आं सानना लायो नोंथां
नंगौ नोंथाङा जाखिनि बुंबाय थारैनो सैथो आरो नंगौ थ' माने बेबायदिनो ओ दावबायनाया जोंनि जिउआव गोनांथि जाबोदों बेबादिनो माने ओ दावबायनायखौ गोबां रोखोमाव जों मोननो हायो जेरै जारिमिनारि दावबायनाय आरो समाजारि बेबायदिनो सोलोंथायारि आरो बेबादिनो गोबां मोननो हाबावो थमाने जारिमिनारि दावबायनाय बुङोब्ला जों गोदो जा जा जाबोनाय एबा बेनि ओ नेरसोन महरै दोनबोनाय जा बेसादफोरखौ जों गंसे जायगायाव बेरायहैनानै नुनो मोनो बेखौनो जों जारिमिनारि बुंनो हायो आरो दावबायनाय होननानै बेबादिनो औ आरो बेबायदि बिदिनो सोलोंथाइ दावबायनाय बुङोब्लाथ' ओ जा स्कुल एबा सोलोंथायारि इनस्टि टिउसननिफ्राय गथ'फोर एबा स्टुडेन्स फोरखौ लांनाय जायो दावबायनो बेबायदिनो माने मोजां मोजां टिमै थांनानै लोगोफोरजों मोजां मोजां माने बेबायदिनो दावबायनानै मोजां सोलोंथाइ मोननो हायो गथ'फोरा बा फरायसाफोरा बेबादिनो माने नंगौ ओ सोलोंथाइ मोननायजों लोगोसे गियान मोनो बेबादिनो माने बांसिनानो बुंनाय जायो आरो मानोना नोंथां जे बिजाबनिफ्राय मोननाय सोलोंथाइनिख्रुइ माने दावबायनायनि मोननाय गियाना एबा सोलोंथायाइया गोसोआव नांसिन जायो होननानै नंगौ बेनिखायनो माने दावबायनाया जोंनि सुबुं जिउआव गोनांथार जानानै फैदों
नंगौ नोंथां आरो बेबायदिनो ओ नों थाङा जेरै मख'बोबाय सोलोंथायारि दावबायनाया फरायसुला फरायसुलिनि गेजेराव बा बिथांमोननि ओ गोसोआव बा बिथांमोननि गियानावहा गोगोम गोहोम खोख्लैयो बेनि थाखायनो जोंनि हादोरनि बा जोंनि हादोरसानि सरखाराबो बे फर-फरा- फरायसालियारि बा सोलोंथायारि दावबायनाय जाय जाय फरायसालि बा फसंथाननिफ्राय बिथांमोना गथ' गथायफोरखौ बा फरायसुला फरायसुलिफोरखौ सोलोंथायारि दावबायहैनाय नुनो मोनो जेरै आं मोनसे बिदिन्थि बायदियै बुंनो हायो जेरै आ जोंनि सोलोंथायारि फसंथानफोरनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बिथांमोन फोरोंगुरुफोरा सोलोंथायारि दावबायला दावबायहैनायनि थाखाय गोबां जायगा नोंथाङा जेरै मख'बोदों जारिमिनारि जायगाफोर नङाबा बिगियाननि गोनोखोआरि जायगाफोर नङाबा जोंनि ओ जुनाद जुनादसालिफोराव थांनानैबो दावबायहैनाय मोनो बेफोरबायदि लांनाय नुनो मोनो जोङो बेनि बिथां फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोबां गियान मोननो हायो जेरै मावबिलि थि बाददियै बा बिदिन्थि बादियै आं जोंनि गुवाहाटीयाव नोगोरमायाव थानाय जोंनि हादोरारि बा हादोरसायारि जुनादसालिनि खोथाखौनो बुंनोसै आङो बेयावहाय गंसे फसंथाननिफ्राय बा गं से फरायसालिनिफ्राय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लाबोनानै बेहाय बायदिसिना जिब जुनारफोरखौ दिन्थिफैनाय जायो बेयावनो बिथांमोना जेरै जोंथ' आ हाग्रानि सिंह बा हाग्रानि मोसाफोरखौ जों बिदि नुबाय थानाय जाया बेहाय जों बे जुनारसालियावहा नुनो मोननाय जायो दा बेबायदिनो बिथां फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेनिफ्राय जोबोद गियान बा गोबां गियान ओ बेबायदि आ सोलोंथायाइ लानो हायो आरो गियान लानो हायो जेरै बेहाय बायदिसिना रोखोमनि जिबौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जेब्राफोर नुनो मोनो जिराफ नुनो मोननाय जायो ओरो ओ दैयाव थानाय अमा ना बायदि मोनोनो हायपपति मास बुङो इंराजियाव बेफोरखौ नुनो मोनो बेफोरबाय दि जुनादखौथ' जों सरासनस्रायै जों जेरावनो मेरावनो नुनो मोननाय जाया बेखायनो फरायसुला फरायसुलि फ्रा बे हादोरसायारि जुनादसालियाव फैनानै नुनो मोननानै बिथांनि बा बिफोरनि जुनादफोरनि बागै गोबां गियान सोरजिनो हायो होननानै आं सानो नोंथां
बेनिखायनो माने ओ दावबायनो नांगौ
नंगौ बेखायनो दावबायनाया जोंनि जोंनि ओ जिउआवहा गोग्गोम गोनांथार बिहोमा होलोयो आरो जोंनि जिउआवहाय
नंगौ थारैनो
नंगौ नों थां
जा हायो माने ओ बयहा बयहाबो माने ओ दावबायनायखौ एफर्द खालामा जानो हागौ ओ थेवब्लाबो माने ओ थेवब्लाबो माने जा हायो ओ गोजानाव नङाब्लाबो गामिनि एबा एसे साखाथिनि एरियाफोराव दावबायनानै खौ गोसोफोर खौ माने गेलिर जानायखौ स्रां मोननो थाखाय दावबायनो नांगौ आं बेखौ सानो आरो
नंगौ नंगौ दानिया आथिखालाव जों नुनो मोनो बायदिसिना रोखोमनि दावबायनायखौ जों खालामनाया मोजां जेरै सोरबा खायफाया एडभेेनसार बायदि जेरै थाबायनाय हाग्रा हाग्रानो थाबायनानै मेरला दावबायो औ बे जोंबादि एडभेनसारास बिदि थाबायनानै थांनाय बा ट्रेकिं थांनाय बेफोर बायदि दावबाय बावबो जोंनि देहा गोहोफोरावहा मोजां गोगोम खोलैयो जोंनि देहाखौ मोजां खालामो थाजिम खालामो बेबायदिनो बायदिसिना जों मिथिंगायारि महरफोरखौ नुनो मोननानै समायना मिथिंगायारि महरफोरखौ नुनो मोननानै गोसोफोरखौ गोजोनग्लायनाय मोनो बेेबायदिनो खायफा सोरबा खामानि मावग्राफ्रा आं लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि खोथाखौ बुंनोसै खायफा माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओरैबायदि गावनि खामानियावनो मुखुब जानानै थायो बिथांमोना जेरावबो थाङो सम दिहुननो हायाबा मोना बेफोरावहानो बिथांमोननि गोसोआ मोजां जाया बा खर'फ्रा एसे ओ गोथौ साननो हानाय जानाय फैया ओरैबायदि खैफोदफ्राव भुगिना थायो बिथांमोना बेफोरबायदि खैफोदनिफ्राय बिथांमोना जानगाराव थानोबा आं सानो जे एसे मोजां मोजां समायना निथि मिथिंगायारि महर थानाय जायगाफोराव दावबाय हैनानै गावनि गोसोफोरखौ मोजां थाजिम खालामनो हायो बिथांमोन मोना नोंगौ नोंथां
अब्ला दिनै जाबाय नामा नोंथां
औ जाबाय नोंथां जोंहा समावबो जाबाय नोंथां दे ओ गोजोन्थों नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय गोजोन्थों औ